खोनादोंना नोंथां? औ खोनादों उम दे बि
दे बिदिब्ला जों बार आहावानि सोमोन्दै रायज्लायनो नोंथाङा दे बुंग्रोनो हागोन। खोनादोंना?
औ जागोन नोंथा रायलायजागोन। होनोब्ला जोङो उम बार होनोब्ला जोङो ओ जेरै जोङो देहा लानानै मानसि हिसाबै बा जिब जुनार हिसाबै जोङो देहा लानानै जों बार बिगैयाब्ला जोङो थांनानै थानो हाया ओ बारखो मानसि जानायखाय जोंनो नांगौ जायो मा मानो होनोमबा जोंनि देहाया ओ सान्दुं गोसाब्ला बोथोर गरमजों जोंनि देहाया गोलोमो ओ गोलोमनायजों थानो हाया हाया जोङो जायो आरो बांद्राय गोलोमोब्ला जोङो दुरबल जोंनि देहाया जालाङो। ओ बायदि मैया बेमारा जोंनि सायाव साग्लोबनो हमो जेरै जोंनो गरम बोथोर हाय दसेब्लाबो जोंनो फेन नांगौ जायो हराव उन्दुब्लाबो जोङो बांद्राय गरमब्ला जों उनदुनो हाया जेरै जोंयो ओ उन्दै उन्दै सिटदेन फोरखौ जोंयो नायोब जों नुनो मोनो ओ बिसोराथ' दायो एक्जाम आनजाद सोलिबाय थादों नालाय ओमफ्राय आनजाद सोललिनायावहाय कारेन्ट गैयाब्ला जेरै गरम जायो ओ जेबायदि स्टाडि खालामनांगौ फरायनांगौ बेबायदि फरायनो हाया जायो ओ नोंथाङाबो बारनि सोमोन्दै सुंद'यै सावरायनो हागोन
बार होनोब्ला बयबो मिथिखायोआरो बारनि सोमोन्दै जों बुंनो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनाव आबौ आबैबा जोंनि बिमा बिफाया बारखो उ गयनि बे खुथाखं होननाया बेखौ बानायनानै बारसिबो होननानै जों मिथियोमोन। आरो बे गैयाब्लाबो बे बिफां साय हायाफ्राबो औवा सायख्लुमफ्राव थानानैब्लाबो बारखौ जायो लायोमोन। मानो होनोमबा दैज्लां दाथ' दैज्लां बोथोर मोनफैबाय नङा होमबा? जोंनि बे दैज्लां बो थोराव जोबोद गरम जायो सानदुं गोसा जोंनो थाखाय बार नांगौ जायो जों देहानि थाखाय बार गैयाब्लाबो जोबोद खस्थ खस्थ' मोनो जोंनि गोलोमनाय जोंनि मेंनाय जोंखौ बारानो जोंनि मेंनायफोरखौ सुलाय होनो हायो। आरो जोंखौ गोजोन खालामनो हायो आरो बारजों बारजोंसो जोङो
थांनानै थायो होनजायो जेरै जों हां हगारब्लाबो जों बारानो गयो। आरो जो हां लाब्लाबो जों बार खौनो हां हां वायनो बारानो थांफायो बेनिखायनो बारानो जोंनिबो हां होननानै बुंजायो आरो जे बारा जोंनो थाखाय बिफां लाइफांनोबो गोनांथि जायो बारा बार बारोब्लासो बिफां लाइफांफ्राबो समायना समायना नुयो आरो लैहोर लैहोर मोसानाय बायदि नुयो जों बिलाइ बिलाइ लाय बिफांफोरखौ आरो जों बे बारखौनो जोबोद मोजां मोनो। नोंथाङाबो आरो बारनि सोमोन्दै एसेबो फोरमायनो हाबावगोन नामा?
हागोन नोंथां।
उम दे बुंनायसाय।
बारनि सोमोन्दै नोंथांनि बुंनाया ओ खोनादोंना?
औ खोनादों।
नि सोमोन्दै नोंथांनि बुंनाया गासैबो नोंगौ गासिबो सैथोयानो।
औ।
नोंथाङा जे बुं लांबाय जोङो जोङो बारखौ हाय जोंनो नांगौ जायो जोङो बारा जोंखौ सुग्लाय खालामनो हायो ओ बेबायदिनो ओ जोङो बारखौ हाय बायदि रोखोमनि ओ आखाइजों बानायनाय जे जोङो लबर जोंबो जोङो बुङो बेखौहाय जोङो बेजों सिबनानै गरम बोथोराव जोङो बेखौ लायोब्ला गुसु मोनो बिनिफ्राय आरो बांसिनबाव जोङो जे उवानि नि हेबनाय जि आखाइनि गिसि गोदोनिफ्रायनो लाबोबाय थानाय ओ बेखौबो जोङो औवानि गिसिबजों सिबोब्ला जों बांसिन सिनाव बांसिनै आरो जोंनि मोदोमाव गुसु नांबावो ओ
औ।
नोंथां बायदियैनो सिगांनिफ्रायनो जे आबै आब बौ ओ बिथांमोना नोंगौ जि दुनाखंनि ओ गय बिगुरनि दुना हाय ओ हासनानै मोजां फोसाब नानै बेखौहाय खोबो नुबो मो मोनदों ओ बार होनोब्ला जोङो नोंगौ जोंनि- गाहायाव नांथारगौ जानाय गोनांथि जायखौ जोङो जोंनि खुगा जों बार लायो मोजां बारखौ जों लायो आरो जों गाज्रि बारखौहाय जोङो जेरै हगारो। बेआदियैनो ओ-
गैयाब्ला। हां गैयाब्ला दा ओ जोंनि जिबना गोथै होननानै जोङो मिथिनो मोनो ओ जोंनि
औ
गोनांथार बेलनि जि हानो जादों जि नंगौ बारानो ओ हां लायो। थांगार गैयाबा जोंनि देहायावहाय ओ जोङो गोथै होननानै जों बुंजायो नोंथां। दे नोंथाङाबो खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों जों मिथिखाबाय नोंथां बुंनाया गासिबो सैथो आं नंथारगौ। औ आरो जों मिथियोमोन औ बुंदों खोनादों।
जों नों बुंनाया जोबोद सैथो आरो नोंथारगौ आरो बे बारनि सोमोन्दै दा आंनोखौ गुवारै बेखेवनानै होनायनि थाखाय जोबोद साबायखर आरोबाव आं बारनि सोमोन्दै नोंथांजों गुसुं सावरायबावनो सानदों जों बार होनोब्ला जों सागोरफ्राव बांसिन मोननाय जायो सागोर लांदां जायगायाव मानो होनब्लाबा बे सागोरनि दैजों बा बे बारानो जोंनो बे दैफोरखौ बा अखाखौ खफ' खालामनानै गोजौआव बिर बिरखो होलाङो। मानो होनोमब्ला बे बारासो जोंनो आरोबाव बे दैखौ खफ' खालामनानै गोजौआव लांखोनानै आरोबाव गोजौनिफ्राय जोंनो
जोंनि बारि बागानाव सुग्लायहोनो एबा थान्दा खालामामनो थाखाय
ज
अखा जानानै फैहोबावो नोंथाङा खोनायासै नामा? हेल' नोंथां खोनादोंना? खोनादों नोंथां नोंथांनि बुंनायखौ आङो खोनायासै दे बिदिब्ला जोङो बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।